हेल'
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों आं नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङा?
ओरैनो दङ नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
नै आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ। ओंखाम जाखांबायना नोंथाङा?
नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय नामा?
औ जाहांबाय नोंथाङालाय?
औं आंहाबो जाखांबाय नोंथां।
अ
आंनि माथोखौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ स' आङो नोंथांखौ मोनसे आयदा लानानै सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादों।
औ दे
बे आयदानि मुङानो जाबाय ओ जानाय लोंनाय।
अ आदसा।
सावरायनो हागोनना नोंथां?
औ औ सावरायनो हागोन दे जों सावरायलायबासो मिथिलायगोन नालाय
औ दा नोंथाङा स्टार्ट खालामनोना आं आं स्टार्ट खालामनो?
नोंथाङानो स्टार्ट खालामग्रोदो दे।
औ स' होमबा जोंना जानाय लोंनायानो जाहैबाय जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे गुदि बाहागो जोङो जुदि जायाबा जोङो ओ खामानिफोराव कनसेनट्रेट खालामनो हानाय नङा एनारजि मोननाय नङा माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय
औ
जोङो दाथ' गरम बोथोरना दायो जोङो गोबां दै लोंनानै लानाया जोंनि देहानि थाखाय मोजां आरो। जाहाथे जोङो दिहाइद्रेटेड जाया। ओ बिनिफ्राय जोङो ओ मोजां बुस्थु जानांगौ जाहाथे जोंनि देहाया मोजाङै थायो। ओ बेमार आजारनिफ्राय जाहाथे जोंनि देहाया गोजानाव थायो ओ जोङो फुङाव फुङाव मोजां ब्रेकफास्ट खालामनांगौ बारा जोङो अइलि फुद
ओ
एभइड खालामनांगौ जानो नाङा। बिनिफ्राय बांद्राय फार्स औ
जों फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनायजोंसो जोंङो एन' थाखकट मोनो नालाय। बेनिखायनो जोंहा गोबां फिथाइ सामथायाइबो जाबाय थानांगौ। आरो दाथ' गोबां फिथाइ सामथाइ ओंखारनानै दंङो जों बेफोरखौ जाबासो एसे सापद मोनगोन नालाय।
औ
नोंथांङा फिथाइ सामथायाइ जायोना जाया
जायो आंङो थायजौखौ साबसिन मोनो
अ आंबो गोखै गोखै गोखाफोरखौ बिराद मानेखौ जाबासो जोंनि एसे बडियावबो माने जेनेबा जों गोखा गोखै जाबा थैफोर साफा जानाय एबा माबा मोनसे भिटामिन मोननाय बिदि जों खोनायो नालाय
औ
औ आरो ओंखाम ओंख्रि जानायफोरावथ' जों ओंखामखौथ' सानफ्रामबो जाबायानो थाखायो।
थ' बिथांङा बिथांङा ओंख्रिफोरखौलाय संनो रोंङो ना रोंङा
रोंगौ नोंथां
औ
जोंनि जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरखौ नोंथांङा मोजां मोन ना संनो रोंगौ ना
औ आंबो रोंनायाथ' एसे एसे रोंगौआनो माने जोंहा गोबां थोर जोंना गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय गोखा गोखै जों संजोबोोना बर'फ्रा गोदोनि ओंखायनो जों जाबोबाय थानाय नारजिफोरखौहाय
औ
औ नोंथांङा नारजि जायो ना जाया
जायो
अ
नोंथांमोननिथिं नारजिया मोनसेल' जातनि थायो नामा? जेनेबा जोंनिथिंथ' जेनेबा जोंनिथिंथ' मोननै दंङोना जोंनिथिं गोखा मोनसे एसे गोदै मोनसे गोदैथ' नंङा एक्सुेलि बेयो गोदै नङा माने थेवब्लाबो माने बेहााय बिदि ओरैनोबा दैल'ल' जागोन आरोखि ना बेखौ जुदि सं हारसिं गोजा संनांगौबा होमबाबो जोंङो बेखौ बुंनायाव गोदै होननानै बुंङो आरो
अ आदसासा आं मिथिनाय बायदिबा आं मोनसे बे जोंनि मै मा होनो नारजि गोखाखौल'सो आं मिथियो आरोना मिथिनायाथ'
औ
आरो गोबां बिदिनो दंङो ओंख्रिफोर जेखौहाय जों बर' हारिफोराल' जायो सोर ओ जोंहाय माने गोबां बिदिनो जोंनाथ' दा अनलाजों दाउ होनबाथाय मानसिफोरना माथो खुरै गलायलायनाय बिदि जों माने बिराद जोंनाबो बड'फोराबो गोथाव गोथाव ओं ख्रि संनानै जानाय बिदि गोदोनिफ्रायनो दंबोयो आरोना
औ नारजि अमा अनला दाउ सबाय साम' बेफोरनि मेन जाहैबाय आरो ना बर'नि
औ जोंहा बेफोरखौनो दायो बर' मानसिफोरा जोंहा अनला दाउ होनबानो बेसे एसे गोथाव नारजि अमा बेदर होनबानो माने बिराद गोथाव मोनबोनाय बिदि ट्रेडिसनेल माने जों बिराद गोथाव मोनबोनाय बिदि मोनसे नुनो मोनबोदों आरोना
औ
औ ओ
नोंथाङा दायो नारजि अमा संनायनि स्टेप्स खोन्थानो हागोन नामा रोंगौबा
आंथ' नारजिजों अमा बेदर संफेराखै माने नोंहा नोंथाङा रोङोबा एसे आंनो खोन्थाहरदो
औ जोंनाथ' जेनेबा मोननै हारिनि नारजि दं नडा होनबा गोदै मोनसे गोखा बे संनायनि सिगांथ' जेनेबा जेनेबा गाबोन फुङाव संगोनबा दिनै मोनायाव सोमनानै दोन नङा होनबा बेयावहाय जोङो नारजिखौ सोमनानै दोनगोन जों जोंनाथ' माने जोंनि साइदआव माने जोंनि न'खराव इसिबां गोखा जा नों हाग्रा मानसि गैया आरोखि ना बिनिखायनो जोङो गोखाखौ खम होयो ओमफ्राय गोदैखौ बारा होयो आरो सोमनाय टाइमावनो जाहाथे इसिबां गोखा जाया
औ
बिनिफ्राय बेखौ फुङाव बोखांनानै मोजाङै सुनानै लानो लानानै बेखौबो सारायाव खारदैजों एवो जाहाथे बेयो मोजाङै गेब्लेयो बेखौ गोबाव समनि थाखाय सङो दै होनानै दै खारदै होनानै ओमफ्राय बिनिफ्राय बेखौ सागंखौ मिथियोना नोंथाङा
औ
औ सागंजों सानानै होयो जाहाथे बियो मोजाङै गेब्लेयो औ बेनिफ्राय जुदि फारसे साइदाव सागंजों संदोंबा माने फार्स्ट साइदाव नार्जि संदोंबा बि फारसे साइदाव अमा बेदरखौ एवनानै लागोन आरो बानलु सामब्रामजों मोजाङै मस्ला मस्लि होनानै बिनिफ्राय जेब्ला अमाया एसे मोनहां मोनहां जायो होनब्ला बे नारजियाव संबाय थानाय बै फारसेथिं संबाय थानाय नारजियाव इ बि अमा एवनानै लानायखौ हरनांगौ बिनिफ्राय आरोबाव गोबावै संदो मोजाङै औ बि
थाव आखाइ सोलायलाय
मोनब्ला जादो।
औ। माने बिदिनो बिराद गोथाव मानसिफोरा बेखौ खोनाबानो माने ओरैबायदि गोथाव संदों माने गोथाव जादों होनलायलायनाय जासिगोन आरो ना। नङा ओमबा बिथां
ओम
औ बिदिनो गोबां दङ जों बर' हारिफोर जाग्रा जोंहाथ' दा जों बांसिन ओंखाम जायो बेलेग गुबुन जायगाफोरावथ' गुबुन जायगाफोरावबो जोङो रुथि फुरिफोर जानाय नुनो मोनो आरोना। बेफोरो बेफोर बेफोरखौनो मानसि फोरखौ जों जानानै थानाय नुयो आरो मोनदों आरोना।
औ
औ
बिनिफ्राय बिनिफ्राय जोंहाथ' जों दा हेबिट जाबायना आखु जेनेबा जों जोंनि दा आखु जानानै फैबायना ओंखामखौनो जोङो जाबाय थायो बिनिफ्राय जोङो दस्रायाव थांबा जेनेबा दस्रा जायगायाव जोङो बिसोरजों मिलायहैनो मिलायहैनो हाया हाया जायो आरोखि ना जोङो। औ नोंथाङा माबा बुंबावदोंमोन?
बिदिनोसै माने जों बयबो बिदिनो गो माने गोबां दङ गोबां दङ नङा होमबा। जों बर' हारि फोर जाग्रा आरो सबाइ
औ
सबाइखौथ' जों बयबो गोथाव मोनो सबाइजों दाउ होनबाथाय। माने बिफोरबो जों बेफोरथ' जों बर' हारि फोर जाग्रा जों गोथाव मोनो नालाय जायो। जुदि जोङो माने फिथाइ सामथाइ बांसिन जायोबा जेनेबा जोङो फिथाइ सामथाइ जानानैबो जोङो माने गोबां भिटामिनफोर मोननो हायो आरोना।
औ।
खोनादों ना नोंथाङा?
आरो जों ओ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ।
प्रटिन मोननो थाखाय आरो जोङो दावदैखौ जानाया जोबोद गोनां आरोखि ना जेरै नोंथाङाबो नुनो मोनो जानो हागौ। खोनानो मोनो जानो हागौ कि जिम लाग्राफोरा जोबोद दावदै जानाय बेखौ खोनानो मोननाय जानो हागौ नों
औ औ उम दे नोंथां जोंना समाबो जाबाय।
औ दे
दे जोंना नै समाबो जाबाय ओं गोजोनथोंसै।